औ हेल' खोनादों ना? नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ'
आङो दायो रेजेन्टिबो खालामाखै ओरैनो दङ'
औ औ औ औ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
खबरा मोजाङानो औ
औ दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनायफोरा जोबजुब्बाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' जोबथ'वाखै जोंहा
अ एथ' हैनो होनबाना बोथोरफ्रा बोरै होगासिनो दा
बोथोरफ्राथ' दायो अखा दोमैदों अखा हागोन नामाथाय बाखिथ' सिगां साननैसो साननैसोनिफ्राय बेराद सानदुंसो दुंगासिनो दंमोन
औ औ औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा मा होनो फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि ना
औ औ दे बुंनाय
उम उम दा बिदिब्ला जोंहा ओ जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ बर'नि गेजेराव माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जाय दोरोङारि ओंख्रियाव माने ओ मोनसेल' नङा गोबां दङ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया दा नोंथांनाव आं बे दोरोङारि ओंख्रिनि बागै बा दोरोङारि ओंख्रि गोग्लैयो आरो बे ओंख्रियाबो दा बिनि बागैनो माने नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन आरो दा जोंहा दोरोारि ओंख्रि होनोब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ' माखासे मख'जाथाव ओंख्रिफोर जेराव जोङो बुंनो हागोन जोंहा अनलाजों दाउ बा अनदला ओंख्रियाबो जोंहा मोनसे दोरोङारि ओंख्रियाव गोलैयो दा नोंथां बे नों बे अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा माब्लाबाफोर जाफेरबायमोन नामा? आ आरो बे अनला ओंख्रिखौ मा माजों जायो आरो माबोरै बानायनाय जायो बिनि माखासे आदब खायदाफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै सलियोबा माबोरै मावो बेफोरनि आदब खायदाफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हर दो।
अ अ जागोन दे नोंथां स' ओ अ-अनला ओंख्रिया जों बयबो मिथिगौ अनला ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद मुंदांखा इंख्रि ओ ट्रे-ओ-ट्रेडिसनेल इंख्रि होनजायो हारिनि इंख्रि ओ बेखौ बेखौ ओरैबायदि संनाय जायोदि मालाबा ओ ओ अनलाखौ मालाबा दाउजों संनाय जायो इदिनो मालाबा दाउआबो मोन नै थायो नालाय अल' ल'केल मोनसेया बयलार मालाबा हां सो फोरजोंबोसो संनाय जायो स' न'आव जा जिनि जा जिनिस मोनो माने जाथावनाय जिनिस मोनो बिदिजों संनाय जायो नाथाय अमाजों संनाय जाया बे मोनसे ए अ-अ-अमाजों माने इसेबां संनाय जाया माने दिनैसिम आं संनाय खोनाफेराखै आरो अमाजों। ओ स' अनला ओंख्रिखौ ओरैबायदि बानायनाय जायो जे न'आव थानाय ओ मा-माइ रं जा जेनेबा सोरबा जोसायानो जा एबा माइब्रा एबा न'नि जा लकेल माइरं बे बेजोंबो संनाय जायो ओ फार्सआवहाय बेखौ ओ माइ माइरंखौ दैआव सोमगोरो ओ सोमनायनि उनावहाय बेखौ इदिनो एक घन्टा दुइ घन्टा सो सोम ना दोननायनि उनावहाय बेखौ ओ उवाल गाइहेन लानानै बेयाव देनाय जायो ओ एखौ दे-देखांनायनि उनावहाय गुन्दै खालामखांनानै ओ गुन्दै खालामखांनानै बेखौ ओ ओ मोनसे खुरै एबा मोनसे बास'नाव दोननाय जायो ओ बेखौ दोनखांनायनि उनावहाय ओ इंख्रि बेखो बेजों-बे-बेखौ जायजों संनो नागिरदों बेखौ ओ जे जे जाय बे माबा मोनसे बेदरानो जा एबा ओ जेरै दाउ लकेल दाउ एया हांसो बे बे बेखौ जाय जाय सङो बेखौ बेखौ फार्स्टाव एवगोरो एवनायावथ' इदिनो बेले ओंख्रि बायदि थाव संख्रि फानलु मस्ला हालदै बे-बेफोरखौ होनानै इखौ एवथ्रमनानै दोनगोरो ओमफाय एखौ एवथ्रमनानै दोनगोरना एवथ्रमनानै दोनगोरनानै आरो एक्सत्रा एक्सट्रा थाव संख्रि सामब्राम आरि होनानै एखौ संफिननानै एखौ होनानै उनाव दै होयो दै होनाय उनाव एसे बेखौ एसे गोदौ खांनानै गोदौ खांनायनि उनाव फ्राइ ओइ अनलानि जा गुन्दै ओ माइरं गुन्दै बेखौ एयाव होनानै होयो मानोना एखौ लगायनानै होयो ओ बेखौ लगायखांनायनि उनावहाय ओ इदिनो दसेसो दोनहाबनानै ओ फास मिनिट सय मिनिटसो दोनहाबनानै ओ खारै होननाय मोनसे मोनसे बुस्थु नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ओ बे खारै होननाय ओ खारै खारैखौ होनानै होयो खारैखौ खारैखौ होखांनायनि उनाव ओ खारै होखांनायनि उनावहाय ओ फ्राय जाबायानो होनजायो ओमफाय बिदिनो दसे दोनहाबनानै दुइ तिन मिनितसो दोनहाबनानै ओ उनावहाय ओ न'आव जा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दिया मोनो बेखौ होना होदो जा एसे एसे मोदोमनाय फैयो ओ बिनि उनावहाय ओ बिदिनो बानायनाय जायो आरो मोनबाय मोननानै ओरैबायदि गो ओरैबायदि गोथाव जायो माने अनला ओं ख्रिया बेखौ ओरैनो बरनि ओंख्रि होना मानोना बेयाव ओरैबायाददि गोथाव जे जाय जायो बे माने बेखौ जाबाय थानो लुबैगोन आरो ओ ओमफ्राय इदिनो अनलायाथ' गोदो जोंनि आबै आ-आ-आबौआथ गोबां समबोगौ नाथाय आ दानि जुगावदि दा दानि जुगनि जा सिख्लाफोर सिख्लाफोराथ' आ-आथिखालनि सिख्लाफ्रा गोबां सिख्लाफ्रानो अनला ओंख्रि संनो रोंला सिख्लाखौ बाद हो ओ बे बे आजिखालिनि जाय जाय माने हाबा जाखानाय बेनो बिहामजोफोर ओ जे गोदान जाना फैदों बिसोरनो फ्राय इसोरो संनो रोंला। स जों बिदि खालामबाय थायोबथ जोंनि इयुननि जा ओ गथ'फोर इयुननि जा बि ओ ओ बर हारिनि बिहामजो फोर बिसोरो बिसोरबो जोंनि ओंख्रिया बिसोरो जोंनि ओंख्रिखौ संनो रोंबाय थाया। याबा उनाव जोंनि ओंख्रिया माने गोमालांनो हागौ आरो
उम उम
माने गोमालांनायाथ' गो-गोमालाङा जोंनि अ-अनला ओंख्रिनि सुवादा जा सुवाद गैया बा
बेफोरो गोमालांगोन आरो
टेस टेस गोमालांनायजों लोगोसे जोंनि अनला ओंख्रिखौ बोरै सङोमोन बे-बेफोरबो बेफोरबो सेस माने गोमालांगोन अ आरो बेनोसै नोंथां आरो नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर नोंसिनिथिं बोरै सङो बोरै मा माबायदि जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
ओह
दा नोंथां अनला ओंख्रि होनोब्लाथ जों बर सुबुंफोरा माने बयबो मिथिखागौ बेखौ रावबो मिथि या होननानै थानो हाया मानो होनोबा बेयो जोंनि बर'निनो मोनसे मुंदांखा दोरोङारि ओंख्रि गोदो गोदाय जे आबै आजौनिफ्रायनो माने संनानै जाबोबाय थानाय मोनसे से जोंनि ओंख्रि आरोना बेयो गोथाव बे ओंख्रिया जोबोर गोथाव जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ माने ओ गोबां माने मुवा मुवा माने गोबां माने बुस्थु जों माने लगायनानै जानायखौ जों नुयो माने जेराव दों नोंथाङा दहाय बुंनो हानाय बायदिनो ओ लकेल दाउ ब्रयलार दाउ हांसो बेफोरबायदि आरो दा बेदरनि बिथिङावथ बे जाहैबाय आरो बेदिनो जोंहा बासिकि बिबार मुदुफु फुल बिबार बेफोरबायदिखौबो जों लागायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौहाय मा ओ होनो जाया लायै जायगा गोबां माने संनायनि माखासे माखासे आदब खायदाफोरा माने आलदा आलदा जायो आरोना ओ नोंसिनिखै माखासे आदब खायदा एसे गुबुन जानो हागौ ओमफ्राय बे बबेखैबा बेलेग जायगायाव माने संनाय खावनायफ्रा एसे आलदा जानो हागौ बा एखेबो जानो हागौ बेबायदि सोलाय सोल जायो आरो माने थेवब्लाबो बे अनला ओं ख्रिनि टेस्टआ माने गोथावआनो जाखायो आरो एखेयानो जाहैफिननो नागिरो। माथ्र माने खायदाफ्राल' एसे सोलायो आरो दा जोङो अनलाजों दाउजोंखौ मारै सङो होननानै बुङोब्ला फार्स्टआवनो जोङो मा होने जोंहा माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगोन बिदिनो दसे थसे समबा जेब्लासिम माइरं आरो रुया अब्लासिम सोमना दोननांगोन बबा से घन्टा बा नै घन्टानो जाथों जिखुनु माइरं आ रुइसान्दि जोङो सोमना दोननांगोन आरो जेब्ला माइरआ रुगगोन अब्ला बेखौ दै सोमनायनिफ्राय बोखांनानै जोंहा मोनसे हाइजौाव दसे दैखौ स'नो बा राननो थाखाय दोनथ'नांगोन बेनि उनाव जोंहा उवालाव होनो जोंहा बर'नि मोनसे सोदोब दिंखि आरो औवाल बे मोननैखौ होनो आरो आरोना बेवहाय मा होनो बेवहाय देयो आरो ना देनानै माइरंखौ गुन्दै खालामो। दा बेल' नङा होनो दानि जि दानि जि मुगा बेवहायथ' जोंहा उवाल आरो दिंखियाव देनानै गेब्लेहायखौ जों नुनो मोनलिया। जोंहा जि गोनोखो आदब जों दिुनानाय मोनसे ग्रेन्दार मेसिन दङ बेवहायसो माननखौ गुन्दै खालाम नाय नुसै आरो अनलाखौ माइरंखौ। दा जियानोहक जोंहा जिखुनु गुन्दै खालामनांगौ आरो माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव गुन्दै खालामखांनानै जोंहा जेब्ला गुन्दै जागोन अब्ला बेखौ ओ मोनसे आइजेंआव-आइजेंआव साफायानो दलर दोनथ'यो बिनि उनाव जोंहा दाउजों संगोन नालाय दाउखौ जोंहा ओ सारायाव दसे सम एवथ्रमनानै बा एवफ्रामनानै लानांगौ बेखौ फिफ्टि पार्से सेनसो एवनानै लानांगौ आरोना बेदरखौ। दा बिनो फिप्टि फारसेनसो जेन'बा संख्रि बानलु ओ थाव होनानै जोङो बेदरखौ एवफ्रांखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ माने बेदरखौ ओ जेब्ला बेदरा फिफ्टि पारसेन्टसो मोन्ला बेखौ खांनानै दोननांगौ आरो बिदिनो। जोंहा दै गुदुं दै थौआवबा दै थौआवहाय दैखौ गुदुं गुदुंङो ग्लब ग्लब जायगा दैया गोदौ गोन अब्ला जोङो, बे माइरंनिफ्राय मोननाय गुन्दैखौ होस'ननाय जायो। माबायाव दै गुदुङाव। होसननानै बिदिनो दसे सम गोदौ होबाय थायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय ओ बेबायदिनो जेब्ला दसे सम गोदौखांगोन गोदौबाय थागोन बिनि उनावहाय जों जोंहा बे जि बेदर एवफ्रामा लानाय दङ बेखौ होसननाय जायो आरो नोंथां। होसननानै बेखौहाय दसे समबा एसे एसे गोबावनो माने खोबनानै गोदौ होबाय थानाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बे गोदौ खांनानै दसे सम माने एसे गोबावनो गोदौ होनांगौ जेब्ला ओंख्रिया मोनहां मोनां जासै अबब्ला जोंहा खारै होनाय जायो ओंख्रिया जाहाथे जानो गोथाव जायो आरो लिमोनो। ओ बेबायदि आरो माने लिमोनो माने माबा मा होनो ओंख्रिया माने ओ थेस्टिन जायो आरो माने स्मुथ जायो एसे बिनि थाखाय जोंहा खारैखौ होयो आरो होखांनायनायनि उनावहाय जोङो दसे सम बिदिनो दोन बावनाय जायो आरोना गोबावनो दोननानै जोंहा संख्रि नांदों ना नाङाखै खि नायसिगोन। संख्रि नांबायब्ला जोंहा अरदाबनिफ्राय खांनानै ओ दोनथ'नाय जायो आरो‌। दोननानै दसे जेब्ला गुसु जागोन अब्ला जों बेखौ ओ जामुंजों लोगोसे जानो हासिगोन आरो। बिनि टेस्टआ जोबोद ओरैनि गोथाव नोंथां। दा नोंथां जोंहा बे खिनियासैमोन। दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै जोंहा दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावराय मोन्नानै नोंथां एसे मानि निफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ अ जागोन दे ओ।